औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा फ्रियैनो दं दा?
औ दङ
अ दे नोंथाङा फ्रियैनो दंबा जोंहा गुबुन मोनसे आयदायाव सावजान सावरायनोसैलाय औ मोनसे आयदायावथ' सावरायजाबाय थाया नालाय गुबुन मोनसे आयदायाव सावरायनोसैलाय बे आयदायानो जाहैबा जोङो जेरै जिब जुनारफोर फिसिनानै बोरै जिउ जिउ खांनो हायो जेरै जिउ खांनायावहाय जोंनिया इजि जायो।
औ
औ नोंथाङा जिब जुनारफोरनि सोमोन्दै बोरै सिबा बोरै मा माबोरै लायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायना होदो दे।
ओ आंनि नुनायावथ' दा जोंनि न'खर एबा गामि इयावहाय जिब जुनार फिसिनाय होनो ब्ला मोसौ बोरमा अमा मा हांसो, दाउ फख्रियाव ना बेफोरखौल'सो आं नुनो मोनदों आरो नोंथां
बिथाङा जे बुङो मोसौ अमा, बोरमा फिदों होनदों मोसौ मोसौफोरखौ माबोरै फिबा माबोरै जोथोन लाखिबा मोसौफ्रा एरो?
अ जोङो मोसौखौ फिसिनो थाखाय जोंनो एरहोनो थाखाय जोङो मोस खौ दाम्ब्रि एबा मोसौ गायखौ फिसिग्रोनांगोन।
औ
बिनि उनाव हाय बे खौहाय जोलै होनानै उनावहाय मोसौ फिसा मोन गोन अब्लासो बेफोरबायदिनो एरलांबाय थागोन मोसौआ।
औ नोंगौ थारैनो
मोसौखौ जोङो फिसिनानैल' ओरैनो जालला मालला जाय जाय एबा बेखाराव खानानै दोनबा जानाय नङा बे खौ जोङो आबोर लानांगोन नांगौ बायदि गां सो होनांगोन गांसो गोनां जायगायाव
औ औ थारैनो नोंथां
सान्दुं गोसाफ्रावहाय दै दौनांगोन,
औ नोंथां थारैनो।
आरो हरनि सम फाय बिनि उन्दुनाय जायगानि थाखाय
औ
अखानि थाखाय बेखौ न'आव दोननांगोन लो गोसो मुस्रि सोंनांगोन जाहाथे मोसौआ ओ मोसौआ जेबो उसुबिदा मोना जासे बेमार आजार जायाजासे बिदिबो गोख्रों देहा खौ लानानै
औ
थांनानै थायो
औ औ नोंगौ थारैनो नोंथांङा जे बुंदों औ नोंथांङा जे बुंदों जिब जुनारावहाय अमा हांसो दाउ गोलैजोबो होननानै नाफोर गोलैयो होननानै बेफोरखौ माबोरै माबायदि फि फियो नोंथांङा एसे फोरमायना होदो
ओम अमा अमायाथ' जोंनि बर' फोरनि थाखाय मोनसे एंगार हायि मोनसे बाहागो बेदर नङा होनब्ला
औ नोंगौ थारैनो।
जाय जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो न'खरावनो जोङो अमाखौ बयबो न मासे नङा मासे नुयो नङा होम
औ नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो जोंनि बर फोरनियाव थाखाथारो औ।
थाखाय जोङो गिबियावनो ओ थास' एबा अफ्रि खौ अफ्रि होनांगोन गुन्दैजों लगायनानै औ बेफोरखौ होनांगोन आरो अमाखौ जोङो मोजां जायगायाव खानांगोन आबोर लानांगोन आंथ' नुनो मोननायाव जोङो अमायानो सानसेयाव खन्थाम आदार होनाय जायो आरो
औ नोंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया थारैनो।
खौ बारायनो सानोबा फिसा होनो सानोबा बेखौ जोलै होनांगोन जोलै होनानै बेखौ जोङो फिसा जाब्ला जोंहा ओ मास मोनब्रै मोनबानि उनाव जेब्ला अमाया फिसा जागोन
औ।
बेनि थाखाय जे बे फिसाया जानो हानाय आदार बायदि ओंखाम संनानै होनांगोन।
औ औ नंगौ थारैनो।
औ बेनि उनावहाय जेब्ला बे अमाया मास मोननै एबा आराय मास जायो अब ब्ला जोङो बेखौ बाजार हाथाइ बाजाराव फाननानै मुलाम्फा मोनो आरो औ नोंथाङाथ' मिथिगौना? जे दा अमा मासेनि दामा बेसेबां बेसेन गोसा जानानै दङ।
औ औ नंगौ थारैनो बोसोरै बोसोर बांगासिनो दं। आरो बेनि बेदराबोथ' बहुद बेसेन गोसा।
औ।
औ।
बेजों लोगोसे अमाजों लोगोसे ओ बोरमा बोरमाया जेरै बोरमाखौ जोङो फेहेरनो थाखायबा नोङो गिबियावनो जेरै मो सौखौ गाय फिसिदोंमोन बिदि नो बोरमाखौबो फानथि फिसिनांगोन।
औ
बिनि उनाव जोलै होनानैसो बोरमाया बारायलांगोन नङा होनबा?
औ नंगौ। नोंथाङा जे बुंदों जे बोरमा बोरमा फिनानै बोरमा एरहोनाय बे बोरमाया बोरमायानो मा मा आदार होनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आरो।
बोरमानो थ' जोङो बोरमानो बोरमाखौ जोङो बोरमाया नोंथां दैयाव थाया दै, दैयाव थाबाया बेसो रो दैयाव थानाय गांसोखौ मालाबा बो जानो थाङा।
औ औ।
बिसोरनो बोरि जायगायाव खानानै होनांगोन आरो बि मिसथां बिलाइ जामबु बिलाइ बायदि रोखोम रोखोमनि दंफांनि बिलाइखौ जोंङो बिसोरनो खानानै होफैनां
औ नंगौ थारैनो।
आरो लोगोसे बिसोरनि थानाय जायगाखौ बिसोरनो मोजां अखा सियै मोजां जायगायावहाय बिसोरखौ दोनां
औ नंगौ थारैनो।
मानो होनोबा नोंथां बोरमाया अमा मोसौफोर बायदि हाब्रु एबा दैयाव हाबसोमनानै थाग्रा नङा बियो बोरि एबा गोरान जायगायाव फाग्रा
औ औ औ।
आरो नोंङो बोरमाखौ नोंङो फा बेफार फालांगि खालामनोबा नोंङो बोरमा खासिखौ नोंङो बांसिनै लाखिनो नां
औ माने बेसेना बारा मोनगोन आरो।
बेसेना फान्थि एबा बेलेग बोरमानिफ्राय बिनि खासिनि बेसेना बांसिन आरो।
औ औ आरो औ दाउ-दाउफोर नाफोरखौ बोरै फिनांगौ?
दाउखौथ' जोंङो दाउखौबो जों बर'फ्रा न' न'खर न'खर सोबानो लायो नं
औ औ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो
जोंनि थाखाय माने एंगार हायि मोनसे बाहागोखौनो होन जायो बर'फोरनि थाखाय दाउखौ जोंङो फासावनो ओ दाउला एबा दाउजो फिसिग्रोनांगोन।
औ।
बिनि उनावहाय दाउआ जेब्ला बिदै दैनाय सम जायो अब्ला बियो ओ जिबा एबा नैजिथासो बिदै दैगोन।
औ नंगौ।
ओमफाय बियो से मास एबा से खावसे मासखौहाय बियो। गनानै थागोन
औ
जेब्ला दाउआ गफायो अब्ला बेखौ बाहेराव दिहुननानै बेनो जानो हानाय बायदि गोरलै गोरलै माइरंनि एंखुर
औ एंखुर होनाय जायो आरो माने
बिनि उनावहाय जे ला औ गोबां रोखोमनि मा माइ माइरं ओंखाम होबाय थाबाय
औ आं नुनायावथ बांसिनानो माइ माइ माइरं ओंखामलसो जाखायो दाउआ आरो दाना फोरबो ओंखारबायना दा बेफोरखौ जायो आरो औ
जेब्ला ब्रै बा मास जायो अब्ला जोङो दाउखौहाय बुरजायै ओ बेफारिफोरनो एबा गावबो फानहैनो हायो जेरै जोङो दा दाउखौ जोंहाथ दाउखौ मासे एबा मानै जेनेबा किल हिसाबसो फानो नङा
औ नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो औ
खिलु लानानै खिलु हिसाबसो जायो आरो जेरै दाउला दाउनि बेसेना। खम जायो दाउजोनि बेसेना बांसिन जायो
निया बांसिन जायो आरो माने। खोनानायावथ' आं खोनादों माने दाउजोनि दाउजो दाउजोनि बेदरा गोथावसिन जायो होननाय जादों आरो दाउलानि बेदरा एसे खैसिब खैसिब जायो होननानै बेफोरखौ दाम खम होदों आरो दावला। इसे बिदि खोनादों आरो आं
आरो। लोगोसे जोङो नाखौ जोङो फख्रि गोथौ। जावनानै जाहाथे बे बिनि आलिखौ गोगोम होनानै जा बे फुख्रिया जेबो दै फोर जोंहाय खुरख'नानै जेबो खहा जाया
औ नोंगौ थारैनो नोंथां बुंनाय
मोजां जायगायावहाय जोङो ना हगारनाय जायो गोबां रोखोमनि जेरै कमलखाद ना रौ ना सायना फुथि ओ जा फानि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ना
औ-औ नंगौ नों थां आंथ नुनायाव नाफोरनो ओंखाम दाना बे बेफोरबायदि होनाय नुदों आरो। नोंथांमोनथिंबो बेफोरबायदिनो ओंखाम दाना नानि दाना मोन सि ओंखारना बेफोरबायदि होयो नामा?
ए ओंखाम दाना बेफोर नायजों लोगोसे जोंनियावहाय अफ्रिफोर खौबो होनाय जायो लोगोसे गुन्दैबो
औ गुन्दै होनायखौबो नुयो।
बिब्दिनो जेब्ला नाया देरो जोंनियावथ' नाफोरखौहाय दा मे जुन जुलाइ फोरनिफ्रायनो ना
औ औ दा दा जोंनिया दैलां जाबाय नालाय फुख्रिया दै जाबाय नालाय दा ना हगारनायनि सम सम जाबाय आरोना।
औ ओमफ्राय नाखौ जोङो ओं नाग माग फागुनावहाय जोङो न आवबो जायो लोगोसे बेफार फालांगिनि था खाय फानहरनायबो जायो नाया बो ना लानानै ना दा मा
औ नंगौ ना लाना नायै ना दाम जायो।
ओं बेफोरबायदिनो जों गामि एरियायाव थानाय सुबुं फ्रा ओ मोसौ बोर मा अमा दाउ लानानै गावनो जौ गुफुंङो हाजासे नङाब्लाबो जाखिनि न'खर गाव नांगौ जानाय बेसादखौ जोंङो बायनानै लानो हायो नङा होमबा
औ नों गौ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि बर' माहा माहारिफ्रा बर' बर' आइजोफोरा बांसिन थायो आरो बेखौ न'आव थानानै न'वाव मावनायखौ बेफोरबायदिखौ फिसिनायखौ जों बर' आइजोफोरखौ बांसिन नुयो आरो। माने जोंनि बर' आइजोफ्रा न'आवनो बांसिन थायो नालाय न'आव बांसिन थानानै मावो ना नालाय आरो बेजों लोगोसे आखाइ खरस ओंखारथों होननानै जोंङो बेफोरखौ लाफानाय बांसिन नुनो मोनो आरो बर' आइजोफोरखौ बर' हौवा माहारिफोरा इदिनो बेलेगफ्राव खामानि मावहैयो नालाय बांसिनानो हौवा फ्राबो लायो इदिनो अमाफोरखौ अमा फारामफोर खालामनाय नुयो आरो आ बांसिन नानो जोंनि बर' आइजोफ्रा मावो आरो बेफोरबायदि खामानिखौ नंङा होनबा नों
औ औ
होमबाथ' जोंना समाबो जाना फैबाय नोंथां जोंङो जिब जुनारनि सायाव बोरै लानानै बोरै फेहेरनानै बोरै फानबा गोबां रां आरजिनो हागोन बेफोरखौ जोङो सुंद'यैनो सावरायनो बाय नङा होनोमबा नोंथां औ दे नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां फोरमायनाहोनायनि थाखाय दे औ औ दे नोंथां